हेलौ
औ
नोंथाङा दा मा खालामगासिनो दङ?
आङोथ' नै दनोफैयो
अ नोंथाङा फ्रिबा नोंथांजों फंनैसो खोथा सावरायगौमोन
अ सावरायजागोन दे नोंथां
ओम अ जोंनि बर' हारिनि होनोब्ला अ मागो दमासि बा बैसागुआवहाय फिथा जानायनि सायाव फंनैसो सावरायनो सानदोंमोन नोंथांजों
औ नोंथां सावराय जागोन दे
अ नोंथाङा मिथियो नामा जोंनि बर' अ हारियावहाय मा मा फिथाखौ जानाय जायो बा मा मा फिथा सावो अ बैसागु मागो बा?
ओ जोंनाथ' बुंनो थाङोब्ला जोंनि बर'हारिया मुंदांखासिन फिथायानो जाहैबाय जोंना फिथा लावदुम होनो आरो बेनिफ्राय दङ जोंना एन्थाव ना एन्थाव होनो?
औ औ
रो थावजों सावनाय जायो मोनसे
औ
दा जोंना गिबियावनो फिथा लावदुमखौ जोङो बानायनो थाखाय जोंहा माइरंनि गोनांथि जायो जायनाखि माइरङा माथा माइरं जायनाखि माइरङा सिथाबा बेफोरबायदि माइरंखौ जोङो गिबियावनो ओ सौनानै लाग्रोनानै जोङो बेखौ दैयाव सोमना लानाय जायो।
औ औ।
जेब्लानाखि जोंना माइरङा रुयो अब्ला जोङो बेखौ उवाल बा दिंखिफोराव जोङो देनानै लानाय जायो।
औ।
जाहाथे मोजाङै मिस मिस जाजोबनाय बायदि जोङो बेखौ सान्द्रिजों सालि सालि आरो देफिननानै लानाय जायो जाहाथे रग' रग' गथाफोरा थायो बायदि।
औ।
ओमफ्रायो जोङो बेनि उनावहाय फिथाखौ बानायनायनि सिगां जोंनो माखासे आरो मुवा बेसादनिबो गोनांथि जायो जेरै सिनि सिबिं आरो नालेंखरबो होफानाय जायो बेवहाय। जों सिबिंखौ खौबो देग्रोना लानाय जायो मेसिन। बा जोंङो। उवालाव देना लानाय जायो। आरो जोङो नालेंखर। फोरखौबो ओ हनानै लानाय जायो। ओ बेनि उनाव जोङो गारहानि गोनांथि जायो मोनसे ओमफ्रायो थिखिलि मोखांनि गोनांथि जायो आरो गांसे गोब जिनिबो गोनांथि जायो।
औ।
जोङो गिबियावनो। गारहाखौ दै होनानै। गारहानि दैखौ जों गुदुं खालामना लाग्रोनाय जायो।
औ।
बेनि उनावहाय जोङो जिनाखि जों देनानै लानाय अन बेखौ जोङो एसे होनानै आरो बेनि सायाव अन ओ बेनि सायाव जोङो सिबिं नालेंखर आरो। स्नि बेखौ लगायनानै। होनाय जायो बेनि सिगांनो जोङो सिबिं आरो नारेंखल सिनिखौ जोङो एवफ्राना लाग्रोनाय जायो एसे जाहाथे। खामथाबै बायदि एसे एवफ्रामना लाग्रो ग्रोनाय जायो। बेनि उनावहाय जोङो थाखो थाखो बेबायदिनो सिरि मोनथाम बा मोनब्रै जोङो सिबिंखौ आरो अनखौ होनानै बानायनाय जायो आरो नोंथां। जेब्लानाखि फिथाया। ओ दै गुदुंनि खफ'जों। एसे रुयो एबा मोननाय बायदि जायो अब्ला जों बेखौ खांनाय जायो नोंथां।
औ।
ओ नोंथाङाबो मोननैसो फोरमायनो हागोन नामा जेरै ओ फिथा। गोलाव बा एन्थाब बा ओ जोंना थावनि फिथा बेफोरखौ जोङो माबारै माबोरै बानायनाय जायो बेनि सोमोन्दै नोंथाङाबो फंनैसो फोरमायदो।
औ थारैनो नोंथां। जोङो गिबियावनो होनोब्ला एनथाबखौहाय।
औ।
ओ जोङो एनथाबखौहाय ओ गिबियावनो जोङो माइरंखौ माथानि माइरंखौ नोंथाङा जेरै दा एनथाब ओ लावदुमनि फिथा लावदुमनि सायाव बुंदों नङा होमबा नोंथां।
औ औ।
थारैनो बेफोरबायदिनो माथानि माइरंखौबो एनथाबावहाय। अ सरि। ओ जोंनो ए नथाब देनोब्ला जोंनो माइब्रानिसो गोनांथि।
औ औ
ओ जोङो माइ ब्रा माइरंखौहाय एसे ओ गुरै जानो थाखाय बा रुइनो थाखाय जोङो बेखौहाय ओ दोआव बा गामला गिदिरफोरावहाय जोङो बेखौ सोमना दोननाय जायो ओ दै होनानै ओ बिनि उनावहाय जेब्ला अ जे जेब्ला बे दैयाहाय ओ दैयाव सो सोमना दोननाय माइरङा एसे रुयो अब्ला जोङो बेखौहाय थिखोनानै बे दैखौ सरदनो थाखाय जोङो ओ खेरखा बा एसे ओ गुबुं सानद्रिफोरावहाय जोङो एसे लामस्रोनानै दोनो आरोना नोंथां
औ औ थारैनो
ओ जेब्ला बे दै दैया एसे स सरदगोन एसे रानगोन अब्ला जोङो बेखौहाय उवाल गायहेनावहाय देनाय जायो। ओम अन गुन्द अन गुन्दैया एसे मोजांनो ओ गेब्लेनाय बायदि दुहु दुहु जानाय बायदि जों बेखौ एसे मोजांनो ओ देनाय जायो। बिनि बिनि उनावहाय जोङो बिनि उनावहाय जोङो ओ थावायाव बा सारायावहाय जोङो ओ फिथाखौ फिथा एन्थाब फिथाखौ जोङो सावनाय जायो ओ सारयावबा जोङो थाव सेरनाय ओ बेफोरबायदि बारा मोजां एनथाब जानो नागिरा बिनिखायनो जोङो थावायाव सावबा एसे मोजांसिन जायो आरो नोंथां।
औ औ थारैनो औ।
ओ बिनि उनावहाय जोङो जेरै नोंथाङा बुंदों बेफोरबायदिनो बेयावबो जोङो एनथाब फिथायावबो जोङो नारिख खलखौहाय नारेंखलजोंबो सावनाय जायो आरो बिनिफाय गुर गुर मेथाइबो गुर मेथाइबो होनाय जायो। बिनि उनावहाय सि सिनि बा सिबिंफोरजोंबो सावनाय जायो आरो नोंथां।
औ औ।
आङो आंनि सावनायखौ नोंथांनो ओ खिन्थानोसै नोंथां।
औ औ जागोन दे नोंथां।
ओम गिबियावनो आङो नारेंखलखौ रुखिगोरनानै लायो बिनि उनावहाय नारेंखलखौ आङो एसे सिनि बा मेथाइ गुरु होनानै एसे सारयावहाय एवनानै लायो आरो नोंथां।
औ औ।
बिनि उनावहाय बियो एसे खामि बायदिनो एसे मोजांनो एरबाय थानानै ओ जेब्ला बे नारिखला एसे मोजां जागोन अब्ला आङो बेखौहाय खांनानै ओ जि अन देना दोनोमोन बेखौ थावायाव थावाखौ गुदुं खालामनानै बेफोरबायदिनो ओ एसे एसे होनानै ओ मेथा ओ नारेखलखौहाय होनानै बेयावहाय ओ एसे फाननानै ओ बेखौ सावनाय जायो आरो नोंथां।
औ औ औ।
ओ बिनि उनावहाय जोंनि बर' हारिनि फिथा होनोब्ला जोङो दिनै नारेखल नारेखलनिबो फिथा सावनो हायो एनथाबखौबो नोङो नोंथां ओ जोंनि बे ओनसोलावहाय बेलेग बेलेग खालारनिबो सावनाय जायो आरो नोंथां। जेरै ओ खालार होनानै जोङो गलाब बो सावनो हायो गोमोबो सावनो हायो गुफुरबो सावनो हायो आरो नोंथां। आरो जोङो थावनि फिथा जानो होनोब्ला जोङो गिबियावनो जोङो ओ आजिखालनि मुगायावथ' दानिया फ्रायानो दिंखियाव ओ उवाल गायहेनाव ओ फिथा देनाय खौ जा नुनो मोनला। मानो होनोब्ला आजिखालनि मुगाय ओ आजिखालिनि मुगायावहाय खोब मानसियानो मिसिनफोरावसो लाङो।
औ -औ।
ओ बिनि उ ओ बि जोङो बेफोरबायदिनो ओ जोंनि बर' हारिनि जि फिथा ओ देयो जों उवालआवनो देनाय जायो आरो बिनि ओमफाय जोङो बेफोरबाय माइब्रा माइरं खौ जोङो सोबनानै बेफोरबायदिनो देनानै जोङो थावनि फिथाखौबो बेफोरबाय बिदिनो सावो आरो ना नोंथां।
औ औ औ।
बिनि अनगायैबो जोङो ओ बर' आइजोफोरखौ गोबां ओ नुनो मोनो जे फिथ ओ फिथा लाव दुमबा बेफोरबायदिनो बर'नि फिथा सावनानै जिउ खुंबोनाय बा थाखाम ओब फैसा थाखा आदजिनो लाजिनायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां जोंनि ओनसो
औ औ। बेफार फालांगि मावनानै आरोना नोंथां।
औ औ बेफार फालांगि मावनानै फिथानि बेफार फालांगि मावनानै जोंनि बर' आइजोफोरा खोबानो न'खर सोलाय न'खर सालायनायाव आरो फिसा फिसौखौ फोरोंनायफोरखौ नुनो मोनो आरो दानि जुगाव।
औ औ। ओ सान साननानै ला जेनेबा ओ मोनसे फिथा लावदुमनि बेसेना बेसेबांथो जायोबायदि नोंथां मिथि
जोंनि इयावहाय फिथा लावदुम होनोब्ला गोदोथ' थाइबाफोरावनो मोनोमोन दानिया दस थाखाखौ लानाय जायो।
औ - औ।
अ नोंथां बिदिब्ला जोंना समाबो जाना फैबाय नङा होमबा नोंथां।
औ औ नोंथां औ
अ बिदिब्ला दोनथ'लायनोसै नोंथां। नोंथांजों फिथाइनि सोमोन्दै रायलायनानै सावरायनानै खोब गोजोननाय मोनबाय उनाव लोगो लोगो मोनफिनगोनखौ आसा खालामो नोंथां।
औ जागोन दे गोजोन्नाय थाबाय
औ